औ गोजान मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
नोंथांनिसिमबो आंनि गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ जासिहरनाय जाबाय नोंथां नोंथांनो आं कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों माखासे गोनांथार बाथ्राफोर सावरायनो सानदोंमोन नोंथां। नोंथां नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन नामा?
होनो हागोन नोंथां होनो हागोन दे बुंनायसाय नोंथां मानि सोमोन्दै नों सोंनो सानदों बेखौ सोंनायसाय।
नोंथाङा गामि ओनसोलाव गामिनि सुबुंफ्रा रायजो जानायनि सोमोन्दै आंनो फोरमायना होनायसाय नोंथां।
अ नोंथां बिदिब्ला खोनासंलांदो नोंथां। जोङो गामि ओनसोलाव गामिनि सुबुंफ्रा माबायदि रायजो जालाङो जोङो गामि ओनसोल होननानै बुङोब्ला मा जायो नोंथां गामियाव बांसिनानो जायफोर ना साख्रि गैया बैफोर सुबुंखौ जोङो नुनो मोननाय जायो। दा बेनि थाखायनो ओ साख्रि गैयिनि थाखायनो गामियारि सुबुंफ्रा बांसिनानो आबाद बा बेफोरबायदिनो दाउ अमा फिसिनाय बैफोरनि सायाव ओ सोनारनानै थानांगौ जायो। दा जोङो आबाद मावनाय होननानै बुङोब्ला मा जायो बेराद आबाद फोथाराव
ओ माइ गायनांगौ जायो। बा माइ गायनायनि अनगायैबो जों गुबुन गुबुन फसल दैखांनाय जायो। दा बैफोरनो जाहैबाय जोंना जेरै फाथो। ओ माइ जोबनायनि उनाव फाथो बिनि उनाव जोङो ओ गोरान गोजां बोथोरनि समाव गोरान खेथि जेरै बेसर दालि बैफोरबायदि फसलखौ दैखांनाय जायो दाब्रि बायदि बायदि फसलफोरखौ ओ गायनानै जानांगौ जायो आरो नोंथां। दा जोङो माइ बोथोरनि समाव माइखौ गायनाय जायो। दा बेखौ जोङो न'आव एसे जानो। ओ मावनायनि अनगायैबो जोङो एसेखिनिखौ जोङो फानहरनानै बिनिफ्राय रां मोननाय जायो। रां मोननायजों जोङो न'आव जिनाखि नांगौ जानाय जिनिसफोर जेरै संख्रि फानलु थाव बायदिफोर बा गाननाय जोमनायनिफोरखौ लानानै बा उन्दैफोरनि लेखा बायदिसिनाफोरखौ जोङो बेनि फैसाफोरजोंनो ओ बा जोङो बे माइ फाननानै जेनाखि एसे एनै मोनो बे फैसाफोरजोंनो जोङो मोजाङै सो सोलिलांनांगौ जायो आरो नोंथां दा बेनि माइनि जोबनायनि उनाव जोंहा फाथो बेफोरबायदि फोनो हायो। फाथोफोरबो फोनाय जायो दा फाथोफोरखौ फोनानैबो जोङो ओ फाथोखौ आरामनो फोनानै बिनिफ्राय फा-फाथो हिसाबैबो जोङो फानहैनो हायो। जेनेबा दिरुं हिसाबैबो जोङो फाननो हायो आरो ‌। बेनि अनगायैबो जों फाथैसिना बेखौबो जोङो फाननानै रां मोननाय जायो बैफोरजोंनो जोङो न'खरखौ सोलिलांनांगौ जायो आरो नोंथां। आरो जोंहा ओरै गोजां बोथोरथिं बुङोब्ला जोंहा ओ बेसर दालि बिदिनो दाब ब्रै बिदिनो कबि बायदिफोरखौ जोङो आबाद खालामनाय जायो दा बेसरफोरखौबो जों
गैयाब्लाबो ओ रां खामायनांगौ जायो बेबायदि खामायनानै जोङो न'खरखौ खुंनांगौ जायो आरो नोंथां गामियारि रायजो खुंनाय होनब्ला बैफोरबायदि खामानियावनो जोङो ओ बांसिनै मोजोबनांगौ जानानै फैयो आरो नोंथां दा बेनि अनगायैबो जोङो न'आवनो माखासे मैगं थाइगं गायनो हायो। मैगं थाइगं गायनायफ्रा जाहैबाय जेरै मैथा भिन्दि ए कफि बेफोरबायदि मैगंखौ लाफा बैफोरबायदि मैगंखौ गायनानै जोङो न'आव एसे ओ‌ न'आव जानो आनथा निल' गायालाबानो एसे बांसिनै गायनानै जोङो बे बेखौ बाजाराव फानहैनाय जायो दा बैनिफ्राय जि एसे एनै रां मोनो बैफोरजोंनो जोङो न'खर सोलिनांगौ जायो दा आरो बेनि अनगायैबो जोङो मा खालामबावनांगौ जायो बेजोंल' जुदि सोलिस्लाबनो हायाब्ला सोलिस्लाबनो हाया जायोब्ला जोङो माखासे आरो जोंना ओं दंबावो मा ओ दाउ अमा फिसिनाय ओ मोसौ फिसिनाय बैफोरबायदि खालामनानै जोङो रायजो जानांगौ जा जायो ओ मोसौ फिसिनायनि फ्राय आमफ्राय ओ जोङो मोसौ बुरजा जायोब्ला जों मोसौखौबो बेबायदि फानहरनो हायो बा जोङो मोसौ गाय फिसिनानै मोसौ गायनिफ्राय ओ गाइखेर मोनो दा बै गाइखेर मोननायखौ जों एसे एनै जि मासे मोसौनिफ्राय जि सेरसे सेरनै गाइखेर मोनो ओ बेफोरखौनो जों फाननानै न'खराव सोलिनो सोलिनाय जानांगौ जानानै फैयो आरो नोंथां दा बेनि अनगायैबो जोङो बोरमा फिसियो अमा फियो बोरमानिफ्रायबो जोङो बोरमाखौ जोङो मासे हिसाब बा ओ ओरैनोबो फानहरनो हायो बुरजा जायोबा जुदि बोरमाफ्रा ओ फान्था बा फान्थि फान्थि थायोब्ला जोङो बिनिफ्राय बोरमाफोरखौ एरहोनो हायो एरहोनानै जि एसे एनै मासे मानै फिसा जायोबा बुरजा जायोब्ला जोङो बेखौ उम बाजारफ्राव लांनानै फानहैनाय जायो दा बेनिफ्रायबो जोङो रां आरजिनो हायो दा बेनि अनगायैबो जोंहा बोरमानिफ्रायनो आरो मोनबावो गाइखेर गाइखेरबो ओ जोङो‌ ओ बुथुमनो हायो गाइखेर बुथुमनानैबो जोङो बेखौ हाथाइ बाजारफ्राव फानहैनानै रां मोननाय जायो दा बेनिफ्रायबो जोङो एसे एनै न'खराव सोलिनो आनथा रां आरजिनो हानाय जायो आरो नोंथां आरो जोंहा दंबावो हो अमा अमा फिसिनाबो जोङो गोबां रां आरजिनो हायो दा अमा फिसिनाया ओरैबायदि नोंथां उम ओं अमाखौ नोङो माब्रै माबासो ओरैनो ओं बुन्दि अमाफोरखौ फिसिनानै नोङो मासे बुन्दाफोर लानानै बिनिफ्रायनो गोबांथा फिसा आरजि होनानै बेखौ जोङो अमा फिसा हिसाबैबो फाननो हायो दा बेबायदिनो ओ गामि ओनसोलनि ओ रायजो जानाय एबा रायजो खुंनाया बिदिनो सोलिनांगौ जायो आरो नोंथां एसे एनैजोंनो ओं बेखिनिखौनो बुंनानै आं आंनि सुंद' फोरमायथिखौ नोंथां ओ दोनथ'नाय जाबाय नोंथां
औ नोंथां नोंथांनि बुंथिनायखौ आं जोबोद मोजां मोनदों नोंथांनोबो आङो आंनि माखासे बिबुंथि एबा फोरमायथिखौ होलांनो सानदों नोंथां
अ दे बुंनायसाय नोंथां
औ जागोन नोंथां आं नोगोरारि मोनथाय आरो बिबाननि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों नोगोरारि मोनथाय आरो बिबान बेयो गंसे हादरनि जोबोद गोनांथार मोनसे बाहागो नाथाय नोगोरारि मोनथाय आरो बिबानखौ गेबेङै मिथिनो थाखाय जोङो सरासनस्रा सुबुंफ्रा मिथिनो हाया जायो नोंथां बेनि थाखाय जोङो बिजाब फरायनो गोनां जायो बिजाब फरायनायनि गेजेरजोंसो जोङो नोगोरारि मोनथाय आरो बिबाननि सोमोन्दै जोङो रोखायै आरो गेबेङै मिथिनो हानाय जायो लेखा रोङै सुबुंफोरा नोगोरारि मोनथाय आरो बिबाननि सोमोन्दै एसेबो गियान बिसोरनाव थाया एबा बिसोरो गुवारै बेनि सोमोन्दै मि मिथिया एबा मिथिनोबो नाजाया सुबुंखान्थि हादराव नोगोरारिफ्रानो मोनसे गुबै खाम्फा नोगोरारिनि मोनथाय आरो बिबानफ्रानो हादरनि बुनियाद सुबुंखान्थि हादराव साफ्रोम नोगोरारिया माखासे गोथार मोनथाय आरो बिबानफोर दं बेफोर मोनथायखौ रैखा खालामनायाव हादरा अराय सांग्रां आरो बेंगिरि हिसाबै फाव लानो गोनां जायो नोंथां बे हादरनि बेंनायाव थार थानानैनो नोगोरारिफोरा गावसोरनि गोथार मोनथायफोरखौ मोनजायो एबा भग खालामो हादरा होयो बिसोरनो मोनथायखौ आरो बे मोन्थाइजोंनो बिसोरो मोजाङै सोलिलांनांगौ जायो बेनि सोलायै नोगोरारिफ्राबो माखासे जे बिबान मावनांगौ जायो नोंथां बे बिबान बानजायनाय आरो मोनथायफोरखौ रैखा खालामनायनि गेजेरजों नोगोरारिफोरनि गावसोरनि सुख आरो खाबुफोर बेखौ आबुं खालामनानै लानो हायो नोंथां गाहाम हास्थायगिरि हादरा लेङायनि फाव मावो थामिनबा गंसे हादरा बै हायुं साफोरनि थाखाय मोनसे बिफाव लायो बे बिफावा आङो बुंखाबाय बे मोनथाय आरो जोंनि बिबान बेखौ बे गंसे हादरा मोजाङै सामलायलांनो थाखाय सुबिदा होयो मोनथायनि सिमाखौ बारायोब्ला संबिजिरनि रादायजों जायखिजाया नोगोरारि आनो साजा मोननांगौ जायो थामहिनबा बिसोरो सं संबिजिरनि बेरेखायै मावोब्ला बैसोर नोगोरारिफोरखौ साजा होनाय जोंहा सं बिजिरावनो दंखायो नोंथां बेनि हिसाबैनो बेफोरबादि सुबुंफोर खौ जोङो साजा होनो गोनां जाथारो आरो जुदि साजा होआब्ला बिसोरो बेफोरबायादि बेरेखा हाबानिफ्राय बारग'नो नाजायोब्ला अब्ला जोंनि माखासे मोनथायफोरा बेले बेजे जायो।
एबा संबिजिरा बेनि ओ फेलें जानाय जायो।
थाखाय जोङो मोनसे गोख्रों राहा लानो गोनां जायो।
राजखान्थि एबा ओ सुबुंखान्थि बेवहाय जाय मोनथायफोरखौ नोगोरारिफ्रा गोसोनि जिउ खांनाय आरो सोलेरनि जौगासार होनाय राहा मोनो बेफोर मोनथायाइखौ ओ खावनै बाहागोआव खावनाय जायो नोंथां बेफोर जादों नोगोरारि मोनथाय आरो राजखान्थियारि मोन्थाय। नोगोरारि मोनथायफोरनि गेजेरजों हादरा जोंनो होदों जिउ खांनायनि मोनथाय सम्पति सोरजिनाय लाखिनायनि मोन्थाय राव आरो हारिमुनि मोनथाय आरो होबावदों धोरोमारि हाबा हुखानि मोनथाय। सोलोंथाइनि मोनथाय हाबा हुखा मावनायनि मोन्थाय बेफोर नोंथां बे नोगोर मोन्थाइफोरजों लोगोसे माखासे राजखान्थिनि मोन्थयफोरबो
गनायफानाय जादों बेफोर जादों बर होनायनि मोनथाय। सरखारि बिबान लानायनि मोनथाय सरखारनि खाथि खाथियाव आर'ज गाबनायनि मोन्थाय थामिनबा जायखिजाया जोङो माबा मोनसे साख्रि बाख्रिनि थाखाय आर'जलाइ गथायनाय बे फोर जाबाय नोंथां। जाय सुबुंखान्थि हादराव नोगोरारिफोरा बेसेबां मोन्थाय होनो हायो बे हादरानो आथिखालाव बेसेबांबा दावगानो हादों उदां भारतनि संबिजिराबो। नोगोरारिनि गोबां मोनथायखौ गनायदों। मोनथाय आरो बिबान बाानजायनाय बे मोननैनि गेजेराव एंगारलायनो हायो सोमोन्दो थायो नोंथां जेराव मोनथाइ बेयावनो बिबान बेफोरबायाददि मोनसे मा होनो बेखौ रादाय थायो। सुबुंखान्थि हादराव नोगोरारिफोरनो उदांस्रि मोनथाय होदों बे उदांस्रिनि मोन्थायाइखौनो बिसोरो लाखिनानै गो